हेलौ नोंथांया आंनि माबाफोर सोदोब खोनादों नामा?
औ खोनादों।
दा खोनायासै ना नोंथां?
औ मोजां खोनाबाय दे।
अब्ला जोङो दा मोनसे नखरनि सायाव सावरायनो लानोसै नामा?
औ।
नखर होनोब्लाथ जोङो मोनसे नखरनि जेरै बिमा बिफा
औ।
बिनानाव।
औ।
बिमायं गोबां रोखोमनि सोमोन्दै बैफोरखौ लानानैसो मोनसे नखर
मोनसे नखर जायो औ औ नंगौ।
बायो बे बेबायदिनो मोनसे नखराव गोबां रोखोमनि सोमोन्दो थानाय। सोद्रोमाफोर थायो।
औ
आबै-आबौ आइ बाब बा
औ थायो औ
बेनि अनगायैबो माखासे मुंफोर दोंङो बेफोरजोंबो जों मिनथिनो मोनो।
औ
बेफोरखौ लानानैनो मोनसे न'खर।
न'खर जेनेबा न'खरनि गाहाय होनोब्लाथ जोङो न'खरनि गाहाया जेनेबा बिमा बिफा
जायो मानो होनोब्ला जोंनि बे आसाम जेनेबा
औ
बेयावथ जोङो बिफा गाहाय हिसाबैसो मिथियो नालाय थिग बेबायदिनो न'खर गाहाय होनोब्ला जों गिबियावनो बिफाखौनो बुंनो हायो।
जेनेबा न'खर गाहाया जेनेबा न'खर नखर गंसे दानायाव मा मा रोखोमनि बिफाव लायो होननानै नोंथाङा सानो?
न'खर गाहाया न'खर दानायाव मोनसे समायना न'खर दानायाव गोबां रोखोमनि बिफावफोर बा हाबाफोर दङ।
औ
जायखौ जोङो फंसे फंनै बाथ्राजोंबो फोजोबनो हाया।
औ
से न'खर गाहाय जानोब्ला बै न'खरा। थांना थानायाव जाहाथे जेबो खस थ जानाङा ना खैफोदाव गोग्लैनाङा बैफोर सेनि सेनिफ्राय गोबां सोंथि ओंखारो माने मा खालामबा मा जागोन माबोरै खुसियाव दोननो हागोन माखासे न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ गावनि हिनजाव गावनि बिसि फिसाखौ बैफोर साननाय बैफोर बिबाना न'खर गाहायनियाव गोबां गोहोम खोख्लैयो थिग बेबायदिनो रां खामायनाय मा मावोब्ला न'खरा जौगागोन। बैफोरनि फारसे गोबां बिबान थायो न'खर गाहाया। बेबादिनो न'खर गाहाय हिसाबै फिफानिल नङा बिमायाबो गोबां बिफाव लायो जेरै न'खर सामलायनाय गथ' गथाइ सामलायनाय साखोन सिखोन लाखिनाय गोबां हाबायावनो।
जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय बिदिनो। जानाय लोंनाय
जानाय लोंनायनि बिथिङाव औ नोंथां बेबायदिनो गोबां रोखोम।
औ न'खरजों बिमा जेनेबा बिमायाथ जेनेबा फिसा फेदेरनाय फोरोंनाय
औ उन्दैनिफ्रायनो सासे फिसाखौ खांनांगौबा बेसेबां खस्थ बेखौ सासे मानि अनगा गुबुना
औ बिनि गाहाय बिफंखौ बिमाया लायो आरो ना औ बा न'खर गंसेयाव जुदि ओ जेनेबा न'खरनि गाहायफोरा जेनेबा माबाफोर बेमार आजार जानानै जेनेबा मावनो दांनो हाया जानानै थायोब्ला अब्ला बे न'खरा माबायदि थासारिजों भुगिनो गोनां जायो होननानै नोंथाङा सानो?
बेबायदि समाव गंसे न'खरा ओरैबायदि नाख्रेबजानाय थासारियाव सहैयो। माने बोख्रेबजानाय गोबां फारसे फारफ्रोम फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जेरै रां खावरि जानाय लोंनाय बै माखासे सुबुंफोरा नखरनि सोद्रोमाफोरा दाबसेयाव थांनाय बिनि फरायनाय
अ
गोबां खम जालाङो माने
जेंना नुजाथियो औ
गोबां जेंना नुजाथियो
अ नो जों हा न'खरनि हाया माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाय जोंहा न'खरा जेनेबा लासैयैनो गोग्लैसोलांनाय
गोग्लैसोना थालाङो औ बे न'खराव रावबो खामायनाय गैया बैफोर समाव बांसिन खस्थ मोनो न'खरनि मोनसे न'खरा गोबां दुखु खस्थ सैनाङो गुबुननिफ्राय माखासे खोथाफोरबो खोनानां
औ खोनासंनो गोनां जायो
थानो हानाय जानांगौ ओं गोबां खस्थ' मोनो
औ जुदि न'खरनि गाहाया जेनोबा हौवा मानसिया जुदि बिदि बेमार आजाराव गोग्लैनानै थाबाय अब्ला बे बेखौ जेनबा हिनजाव बा आयजोआ जेनबा नखर दानायाव माबाफोर आ जेनबा रल बा बिफाव लानो हायोनामा जेनोबा हौवा गैयाब्लाबो जेनोबा हिनजावा जेनोबा न'खर दैदेनो हानाय माबाफोर बिफाव दं नामा?
औ नोंथां हायो जों गोबां न'खरावनो नुबोबाय जे खायफानि न'खराव हौबा गैया माने न'खर गाहायबा फिसाया रुंसारि जालांबायबो थाइम आव बैफोर समाव जोङो बैफोर बिफाव लानाय नुनो मोनो। सासे बिमायानो बिफानि महर लानानै जेरै गथ'निफ्रायनो रांखावरिनिफ्रायनो समाजनिफ्रायनो बायदि बिथिंनि फ्रायनो बिफाव लानायखौ नुनो मोनो।
औ
गथ'नि फरायनाय न'खरनि माखासे खामानिफोर समाजनि जेरै मे थिं दावथिं बेफोर फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो सासे बिमाया गोख्रों बिफाव लानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
अब्ला न'खर दानायावबो जोङो बिमाखौ उन होननानै
औ बुंनो हाया औ औ
बिमायाबो गाहाय बिफाव लायो
औ
गावनि न'खरखौ जौगाखांहो
औ ओ जोंनि बर' समाजाव जेनेबा जेनेबा हरखाबनो जेनेबा ओ फिसाया रुंसारि जालांब्ला जेनेबा ओ हिनजावआनो जेनेबा आथिखाल न'खर दैदेनलांनायखौ जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबो गोबां नुनो मोननाय जायो आथिखालाव। बा दंसै बिदिनो जेनेबा औ गावनो न'खराव माबा मोनसे मावनानै बा न'खरावनो जेनेबा जौफोरबो फानो बिदिनो मैगं थाइगं गायनानै औ अमा अमा दाउ फिसिनायनि गेजेरजों जेनेबा हिनजाव वानो जेनेबा न'खर दैदेननायाव बिफाव लानायखौ जोंनि बर' समाजाव नुनो मोनो आरोना औ नो बहाबा जेनेबा ओ माइ आबाद मावनाय समाव जेनेबा माइ खामला गायनाय बा हाजिरा माव नाय बेफोरनि गेजेरजोंबो जेनेबा गावनि हौवा जेनेबा फिसाय गैयियावबो जेनेबा नखर दैदेनलांनाय जेनेबा गावनि फिसा फिसौखौ नाय फिसा फिसौनो जेनेबा फरायनाय समाव गोनांथि जानाय खौ जेनेबा सुफुंलांनानै न नखर दैदेनलांनायखौ जोंनि आइजो जेनेबा आइजो माहारिफोरखौ नुनो मोनबोदों आरो।
औ गोबां मोनबो
औ
अ थिग बेबादिनो मोनसे नखराव दावराव दावसि जायोब्ला
औ
नखरा गोबां जेंना गोनां जायो।
औ
सुखु गैयै थास
ओ सुखु गैयै थासारि सोमजियो। औ
बेनिखायनो जेसेबां हायो एसेबां नखराव सान्थि लाबो
औ सान्थि लाबोनो हागोन
नांलायनाय बेफोरखौ लाबोनो नांङा जों गासिबो खोथाखौनो फोरमायलायनांगौ लाखुमानो नांङा बिमा बिफानो खोनथानां गौ
औ जेनेबा नखर गंसे जानोब्ला जेनेबा न खर गंसेआथ जेनेबा समाव सुखुबो फैगोन दु खु फैगोन ओ बेखौ जेनबा औ औ जेनेबा बेफोरखौ जेनेबा जनो जेनेबा रायलायनायनि गेजेरजों सलुसन दिहुननानै नखर खौ दैदेनलांबा नखरा जेनेबा दुखुनि समावबो जेनेबा नखरखौ दैदेनलांनो हायो आरोना
औ जेब्ला खौसे थायो अब्ला
से थायो
थिग बेबायदिनो नखर दानायाव आरो गोबां खामानिफोर दंबावो जेरै समाजनिबो खामानि राजखान्थिनिबो खामानि बैफोरबो गासैबो मोनसे नखर दानायाव बाहागो लाफैयो औ
नखर गंसे जानो थाखाय जेनेबा नखर गंसे जानो थाखाय नखराव जेनेबा ओ नखरनि गाहाय थानांबाय
नखर गंसे खा खालामनो थाखाय सासे मानसिजों नख
औ नखर जाया औ
खौसे बा जयै लानानैसो
औ औ औ औ जेनेबा फिसा फिसौ फिसा फिसौ ज जेनेबा बिमा बिफा आइ आफा बिदा फंबाय एबा लानानै गंसे गोजोन नखर बा नखर गंसे जायो आरोना
औ
अब्ला समाबो जोबबाय
औ अब्ला जों नोंथां कलखौ दोनथनोसै ना
औ
औ दे